हेल'!
नोंथां
खोनादोंना नोंथां
मा खालामदों नोंलाय
अ आं दं नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै
अ' जेराव थाङाखै नामा
जेरावबोथ' थांनाय जायाखै नोंथां नै ओरैनो जनानै दंथ'यो दायो गोदाव सोराव
बोथोरा गरमथारलै ना दिनै
औ दिनै सानदुं दुंदों थिखसे मोनायावलाय अखा हादोंमोन मोजां थान्दानो
औ माथो मेला जागासिनो दङनो थांनो गोसो जायाखै नामा?
मेलाखौथ' थांनो गोसो जायोमोन नाथाय फैसा थाखानि आंखाल माथो नोंथां मा होनबावनो दा गरिब जिबन जाना दं ‌।
बांद्राय मिनिबाय थानाङा दे बेयाव आरो
ओमफाय खबर सबर मारै नोंथां
मोजां खबरालाय होमबाबो माबालै जानाय लोंनायाव एसे माबा जागासिनो
औ औ औ औ
बेदरफोर मोनजाथाराखै नामा?
बेदरखौलाय जानो हायो फैसासो नांगौ जायोना
बेनो आरो मेन । मानसि जिउआव गुबै जेंनाया बेनो नङा होमबा
औ औ नंगौ
बे गैयाबानो सोलिया
औ
बे गैयाबा जिउआव हाबा जानोबो हानाय नङादांलै ना मा?
नंगौ नंगौ आजिखालिथ आरो फैसा थाखा गैयाबा जेबो जाला जिबनाव
औ उम
अब्लाबो खायसे खायसे गोजोननायखौ फैसा थाखा नांलायाबाबो मोनो मोननाया थेवब्लाबो जिबनखौ माने गोजोनै बा माने खस्थ गैयै जालांनो थाखाय फैसाखौ नांथारगौ आरो
माने ओरैबायदियावबो नांगौ जायो नङा होमबा दावबायनो थांनाय मानो थांनाय मा बेफोरबायदि गोजोननायखौबो ला- नांगौ जायो नङा होमबा
औ औ जेरै माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जाबाय औ औ
बा मोजां मोननायखौ बाथ हो हाबायानो जाबाय हाबा जाबाबोथ' बेरायनो थांनो गोसो जायो नङा होमबा
जायो जायो नंगौ नंगौ
नै बेरायनो थांनाय समावनो नांगौ जायोना बेफोर
औ नंगौ
उम
ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन नोंथाङा दिनै
ओ फुङाव खुमब्राजों ओमफ्राय अमा बेदर इ लोगो सासे लाबोदोंमोनलै ओ मेला नायनो फैदोंनो बेवहाय लाना फैदोंमोन बेजों खुमब्राजों जाबाय ओमफ्राय दा मेला नायनो थांबाय बिसोरो उम
होमबाथ' नोंथाङा दिनै जोंना माबासो मुदुफुल आलु ओमफ्राय ओरै बुट मटर लगायनाय
मोजांलै बिदियानो
औ
मोदोमफुल बेयावबो दङ' नांगौबा लांफैजागोन नोङो
लकेल ना
औ
आदसा आदसा लायगोन र' होमबा औ औ बायनासो जादों
उम उम नैआव दङ' मेनला दङ'मोन नै दंफाङाव दङ' नै आंनि रुमनि खाथियाव
औ औ
फिफां दङ'ना बे फिफांनिफ्राय
ओं औ औ
बे अलदर
मा
अलदरबोथ' लांफै जायोना अलदरबो दङ' बेयाव
अलदरखौबो आं जाखांबाय सिगां जानायालाय जानानै ओंखायनो बायोथाय बेखो जानो
उम होम गोथाव जायोना जायालै अलदरा माजों जाय- जाबा मोजांसिन जायो
ओरैनो मानसिफ्रा बुङो बेदरजों जाबा मोजां जायो होननानै ओमफ्राय बोरैबा गोदै गोदै दैल' दैल' मोनजायो आरो
अ
जानायाव
बेजों आरो सिब्रुजों जुदि रुजुना नायोबा माबे गोथावसिन
ओरैनो सिब्रुआसो गोथावसिन जायोबा अल अलदरा माने बोरैबा गोदै गोदैसो नालाय बांद्राय मोजां मोनजाया ओंख्रियाव
बे मा होनना बुंङो बै सोरबा सोरबा बांसिन अलदरखौनो जायो माथो जानाय खोनायो माने बेदरफोरजों बा माजों बा बेदर
औ औ जायो जायो
जोंथिंथ' मोनानो
बिजौ गोललैखौबो जायोना भल दो बिजौ गोललै गोललै ओंखारनाया बिलाइ गोललै गोललैया
अ
बेखौबो बाजारफोराव फाननाय नुयो माथो इखोबो बबा फोर मैगं दखान
नों नुदों न बेयाव बेयाव फाननाय नुदों नामा?
औ औ नुदों नुदों ।
उम
बेखौ बिगुर सेयार
उम
बे बिलाइखौ जाफेराखै माबायदि जागोन मिथिया ।
मा होनना बुङो बे थास' बायदियैनो जायो नामालै?
थास'आथ गोदो जाया माने बोरैबा बेलेग थारलै माबाया अल'दरा बेलेग मोनजाथारो बेनि टेसखौ ।
उम
नोंथां माने नोंथाङा खेबसेबो जाफेराखै होनबा ना?
ओहो अलदर जाफेरनाय गोसोआव गोसोआव गैया ओमफ्राय जोंनि साइदजोंथ' मोनखायानो अल'दर होननायखौनो आं नुफ खायाखै माने
औ आंबो माने माबायाव जेनबा आंबो न'आव मोनजाफेराखै जोंहा जाफेराखै जेनबा न'आवहाय
औ
फार्स्ट टाइम बे लोगोफोरा जाहोबाय आरो खेबनै मोनजादों आं बोथिनै
उम
बेबो बयलार बेदरजों जादोंमोन एसे गोथावानो मोनजादों आंबो जानायावलाय । मोनजाफेरैसो जाहैदों नालाय फार्स्ट टाइम मोनजानाय।
उम ओमफ्राय दा जाफेरखायाखै?
दाथ' जाफेरनाय जायाखै खेबसेबो ।
उम मा होनना बुङो बे थास' बिबार बारदोंना जानो लुबैया खोनादोंना थास बिबार?
थास' बिबार खौथ' जानो लुबैदों नाथाय अमा बेदरजोंसो गोथाव जायोना थास' बिबारा जानो थास' बिबारा थास' बिबारा जाहैबाय माने जाखांनानै जेनेबा माने बिराद मोनामो थास' बिबारा जेनबा मानसिनिफाय दै गोलोमदैफोर गयोब्लाा माने बिराद म खारोनो थास' बिबारा।
उहोम बेथ' नंगौर' खारो बिराद उम
बेनि थाखायनो जानो बायो माने बिराद मोनामो ।
जानोलाय गोथाव होमबाबो ना ।
औ जानो गोथाव मैथा एसे होदेरनो मोननांगौ मैथा गोखै बिलायखौ ।
उम
ना गोथां बा गोरान बेफोरजोंबो बिराद गोथाव जायो ।
गोथाव जायो खिन्थु मानोलाय बिदिथाय बेनि माबाया सेना?
औ बेखौ बुंनो हाला
उम
ओरैनोथ' माबाफ्राबो गोथाव बे थास'नि आथिंङा ।
उम आथिंङा ।
बेखौहाय मानसिफोरा जादो न'आव थांबाथाय मोनजायो दा समावथ' मोनजाखागोमोन बे माने दा स समावनो जायोना बांसिन ना थास' आथिङा।
औ औ औ दा नै एबार जासिगोन दैज्लांनि दिनाव
उम। माबायदि सङो माबायदि सङो बेखौ औ।
थास' आथिंखौ संनायाथ' ओरैनो माने सिमपोल इजि जेनेबा फार्स्टावहाय थास' थास' आथिंखौ नागिरना लायबाय
उम।
बेनिफ्राय बे बुस्थुखौ जेनेबा लगालग संनाङा आरोना लाबनाय लोगो लाबोनाय लोगो लोगोनो संना नायबा सान्दुंफोराव फोरानना दोननांगौ बे बुस्थुखौ
उम।
बिनि उनाव जेनेबा बे थास' आथिंङाव बिगुर थायो बिखौ जिरनांगौ आरो।
अ।
बेनिफ्राय ससे बांसिनना ना गोरानजोंसो मोनजादों बेखौ न'आव संनायखौ ना गोरानफोरजों।
मोजाङानो। ओ एसे एसे बानलु गोसा बानलु गोसा होयोबाथ' बुंनो नाङा।
औ। न'नि गोरानफोरखौ बिराद गोथाव मोनो जानो लकेल ना गोरान फोराननायफोरजों
औ।
बिदिजों जाबा माने बिराद गोथाव आरो बे बुस्थुआ ।
बे न'आव थानायबा मोनजाबायमोन आरो नानि ना बिदै गोनां नाफोरजों
औ दाथ' आरो नै दैज्लां दिन ना अखा हाजेननाय बिराद ना मोनसिगोन।
ओं।
दुब्लिफ्राव सेन साबा दा नायानो ना एभेलेबेल मोनजासिगोन आरो
दै जाहांबायना ओंखायनो मोनलायसिगोन आरो।
औ।
ओं बे नोंसोरथिगालि माइ गायनो हानाय जाबायना जायाखै?
जोंनिथिंथ' माइ गायनो हाथाव जायाखै जोंना सब बयनिफ्रायबो लेट जायो माइ गायनाया। जोंना । जेनेबा जोंनिथिंजाय माने दंगनि दै गैया जाहैबायना द्रेन ट्रेननि दै गैया।
अ।
अखानि दैखौ नेनानै गायनांगौ जायो आरोना बेहाय मोनसे प्रब्लेम।
दाथ' अखा हाबाय थादोंना ओ
अखाया हादों अखा हादों। अब्लाबो माने जेब्लासिमनिफ्रायनो हासिंनिफ्रायनो फुंखा लांथारा अब्लासो माने दै जा ओंखारा मा जाया आरो ।
उम।
आरो माइ हाग्रानि गादेरा बहुद दिस्टार्ब मोनो। माइ गायबाबो माने नेयै नेयै माने खावसेनि बाराखौनो मैदेरा लांखायो आरो बिनि उनावसो मानसिया मोनो आग्लानायखौ ।
माने बोसोरफ्रोमबो फैखायो नामा मैदेरा
औ औ बोसोरफ्रामबो फैयो एबा गेजेर समावहाय टु थावजेन टुइन्टि टुइन्टिवान बे समावहाय मैदेरा फैनाया खम जाबायमोन बै जेब्ला जोंना आसाम आसाम भुतान बरडार जायो नालाय
अ
अरुणाचलनिया माने मैदेर लाखिसोन आरो बिसोर बिसोरबो गावसि बरडार एरियायावल मैदेरफ्रा जेनेबा जिब जुनार बारनो हायो जेनेबा बे जाखा नामा होनो नोंथां बेबायदि होथैग्राया बिसोर बेबायदि होथेनायाव माने मैदेरा जोंनि आसामथिं बारबोनो हालामोन आरो माने
बे समाव बहुद मोजां जाबायमोन आरो थिनो
दा नै मोनसेखौ दोन्थ'जासिगोन खोमा
औ दे दे उम
टाइम जानायबायदि मोनबाय आं औ
औ